ना औ खोनादोंंना औ ओ नोंथांनिसिम आं एसे ओ दावबायनायनि बागै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोनना नोंथां औ नोंथां ओ जों थ' बयबो दावबायखायो नङा होमबा नोंथां
औ दावबायखायो नोंथां
बे दावबायनायनि गेजेरजों जों बायदिसिना मोनथियै मोनथियै जायगा मोनथियै बायदिसि ना नुनो मोनो नङाोमबा नोंथां आरो जों दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बेबा बे-बे बेफोरबायसानो जों दावबायनायनि गेजेरजों ओ बायदिसिना ओ जेरै दा नुयै बेसाद जेरै नो-नो-नुयै जिब जुनार बायदिसिना हाजो हाला बायदिसिना नुनो मोनो बेफोरनि मादावनो आं बुं फोरमायनो सानदों नोंथांनाव ओ जेरै दा जों-जों ओ जोंनि जायगानि अनगा बेलेग गुबुनाव दावबायनो थांबा जेरै ओ मेघालय दावबायनो थांबा जों नुनो मोनोदि बेनि आबहावा बेनि मिथिंगायारि नुथाय आरो बायदिसिना जिब जुनार आरो गुबुन रावनि ओ रायज्लायग्रा सुबुंफोर नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बिसोरनि आसार आरिमु बायदि बायदिसिना नुनो मोनो बेफोरबायसानो नोंथांनियाव आं एसे ओ सोंथि सोंनो सानदों सोंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा बे ओ जोंनि जायगानि अनगा मा मा जायगा दाव बेायनो मोनखो आरो बबे बबेयाव दावबायना मा सोलोंखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
नोंथाङा जेनेबा जोंनि बे नर्थ इस्टआव जेनेबा गोबां ओ बिदिनो बेरायनो लागा गोबां जायगा दं आरो बिदिनो आङो मेघालयफोरावबो थांफेरखाबाय दा आरो जोङो फिन खेबसेबाव थांफिननायनि जोङो जोंहा थांखि दं मानो होनबा ओ ओजा थांनानै गोबां सुबुंफोर लोगो मोनो आरो दावबायनायजोंनो दावबायनायनि जाहोनजोंनो मानसिया गोबां जि रोंनो लागा रोंनो
औ औ नंगौ
ओ गोबां जागाबो नुहैगोन बिथि मिथिंगायारि नुथाय जोंनि मानसि सुबुं माहारिया थासारिया मादि ओजानि जोंनि थासारिया माबायदि बेखौ नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर आरो गुबुन गुबुन राव हारिमु रायलायग्रा गोबां मानसि दं होननानै जोङो बिदि नु नुनो मोनो गो गोजान गोजान जायगायाव थांना बेराय दावबायोब्ला औ दा जेनेबा दावबायनाया जोंनि जिउआव मानो थाखाय गोनांथि होनोब्ला जोंनि थाखाय थाखाय बिराद गोनांथि मानो होनबा जोङो जोंनि थाइसे जायगायावनो था थाबोला जों माने जेबो रोङा ना सुबुंफोरजों बोर औ जेबो जि मिथिनो लागो बेखौ मिथिया दा जोङो जोंनि जायगायावनो थानानै जेनेबा बिदिनो मासे मा होनो बेखौ दैखर गंसेयाव एम्बु मासे थानानै थानाय बायदि माने निजेखौनो राजा सानना लानाय बायदि बिदि जायो आरो दा जेनेबा गोजान जायगायाव थाङोब्ला बिदिनो गोजान जायगायाव बेरायनो हायोब्ला ओ
बेफोरनि आबहावा औ बेफोरनि ओ आबहावा मिथिंगा बायदिसिना नुथाय बेफोरखौ
नुनो मोनो औ नंगौ ओम गोबां ओ जोंनि जिउआव रोंनो लागा गोबां रोंहैयो आरो माने दावबायोब्ला औ बिनि अनगायैबो ओ बिदिनो आंनि बादिब्ला जि एसे रां आरजियो बा जि एसे रां नोंथांनि आखाइयाव थालाङो बे रांखौ जेनेबा लाखिनानै बिदिनो आंनि मथेबा आंनि बादिब्ला आरोना जेनेबा खाथि खालायाव बेरायस्लाय स्लाय आखाइयाव बिदिनो ओ रां एसे लाखि -खिनानै जमायनानै दोनथुमनानै नोंथाङा जेनेबा गोजान गोजान जायगायाव थांथिंनो हायोब्ला नोंथांनिनो बिराद मोजां जायो आरो ना खाथि खालायाव मा बेरायबाय थानो नङा होमबा नोंथां खाथि खाल औ गोसोखौ गोजोननाय मोनो औ औ दा जेनेबा गुबुन गुबुन मानसिफोर जों रायलायगोन दा नोंथाङा जेनेबा नागालेण्डआव थां अरुणाचलाव थां बेफोराव थाङोब्ला माने गोजाननि मानसिया माबायदि बेखौ मोन मोजां मोनो आरो ओजाथ' आरो जोङो जों ओजाबोथ' जोंनि गोबां बर' मानसिफोर थाहैयो नङा होमबा ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा नर्थ इस्टआवनो दोनफ्रामजोबो बायदियानो माने नोंथां जोंसो मिथिया जे अबाव अबाव दं दा औ दा बिदिनो गोबां जायगाफोराव जोंनि बिदिनो बर' गामिफोरबो दंहैयो जेरै नागालेण्डफोराव दं औ बिदि कार्बि आंलंफोराव थाहैबाय दा बेफोरबायदि जायगायाव जुदि बेरायनानै ओ जेनेबा गुबुन गुबुन गुबुन जायगानि बर' मानसिफोरखौ लोगो मोनहैयोबा गोजोन गोजोननायबो मोनो औ दा जोंनि जिथु बड'लेण्डनि थासारि जों जेरै थायो बेखौ ओ जोंनि जोंनि थानायाथ' जोंनि जिथु जोंनि जिउ बेथ' आलादाखा आरो ओजानि बर'फोरनि बिसोरनि जिउआवबो माबायदि औ नायनो थांनांगौ आरो माने नायनांगौ औ दा जेनेबा नेपालावबो गोबां बर' सुबुंफोर दं दा बिसोरनि राव हारिमुवा एसे आलादा दा बेखौ जोङो माबायदि मिनथिखो दावबायनायनि जाहोन सो मिनथिबाय माने औ दावबायनायनि जाहोनावसो मिथिबाय दा बेनिखायनो दावबायनाया जोबोर गोनांथि आरो जोंनि
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथाङा दि बुंलांबाय ओ मेघालयआव गिदिंफेरबाय होननानै ओ नों थाङा ओ दा जोंनि आबहावा ओ जोंनि थासारि एबा आबहावा आरो ओजा मेघाल मेघालयनि आबहावाय एबा थासारि मिथिंगाफोरा माबादि आलादा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोङो जिथु नुहैदों ओजा थांनानै जेनेबा नुहैनायाव जि बिसोरनि हाजो हाला बा मिथिंगायारि नुथाय बे माने ओरैबायदि साफा ओरैबायदि मोजां माने गोसोखौ नुबानो गोसोखौनो गोजोननाय मोनखायो माने दा बिदि थांनानै नोंथाङा हाजो हाला नुहैगोन गोबां बिदिनो ओ दै ओ दै बाज्रुम जायखौ जोङो सेभेन सिस्टार्स होननानै मिथियो दा बेखौ जोङो नुहैगोन दा बेखौ नुहैनाय लोगो लोगोनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो दै बाज्रुमाथ' जोंनि खाथि खाथि खालायाव गैया ओ औ जोंनि दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गैयानो होनजायो जेनेबा दै बाज्रुम औ दा बिदि रोजा आरो दं मेघालय ओनसोलाव जेरैबायदि रायजोआव जेरैबायदि दं माने बेफोरबायदि माने बे नुथायखौ माने आङो बुंनो थाङो माने गुबुन जायगायाव नुनायानो नङा माने
औ
दा बोरै ओरैबायदि साफा जायगा माने बेफोरो दा बिदि दावबायनांगौ आरो बिदि नायहैनांगौ आरो गोबां बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर दंबयो जेरै मा बुंबावनो आरो जेरै बिसोरनि ओ जिथु गामि ओनसोल बेनो बिराद साफा माने गामियाव गामि मिथिंगायारि नुथायानो आलादाखा माने जों जोंनिख्रुइ जोंनि जोंनि जि तु नुयो आरो ओजाननि जितु थासारि जोबोर आलादा आरो औ नोंथां औ दा नोंथाङाबो औ नोंथां औ नोंथाङाबो जेनेबा औ औ नोंथां औ औ
बे-बे-बेफोर बायसानो नोंथाङा बि ओ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओ मोनदों जानो हागौ नङा होमबा नोंथाङा बेफोरबायसानो ओ दा ओ खोनानो मोनोदि मेघालयनि जायगाफोराबो साखोन सिखोन लाखियो होननानै
औ औ साखोन सिखोन लाखियो साखोन सिखोनाथ' औ थारानोखा थार जेनेबा बिदिनो जे बि- सोरनि सुबुं माहारियाबो जोंनियाथ' जेरै ओ प्लास्टिकनि बाहायनाया बांसिन नालाय दा बिदि ओ जोंनि जिथु बेरायनो थांनाय सुबुंफोर बिसोरनो गाज्रि खालामो दा ओजोंनि ओजानि मानसि मानसिफोराथ' गोबां गावसोरनि जायगाखौ जेसेबां एसेबां साब सिखोनानै लाखिखायो जेराव बिदिनो दावबायारिफोरा बांसिन दावबायनो थाङो नालाय बेयाव निजेनि जितु ओइ चिप्स पेकेटफोर मिगि पेकेटफोरखौ गारना गारबोयो माने दा बिदि खालामना बेफोर मिथिंगाखौ ओम बि जेरै जोंनि नर्थ इस्टआवल'सो नुनो मोनो बेफोर जायगाखौ माने बिदि गाज्रि खालामनो नाङा आरो आबहावाखौ गाज्रि खालामनाङा जोङो प्लास्टिक गारायनाय लोगो - लोगोनो जोंनिया आबहावायाव गोबां गोहोम गोग्लैयो दा बिराद गाज्रि खालामो दा बिदिनो जोङो दावबायारिफोरानो दावबायनानै बेफोरखौ जों गावबा गावनो बुजिनांगोन आरो बुजिनानै जोङो निजि ओ बेफोरखौ बिदि खालामा लासिनो जेसेबां हायो एसेबां बेखौ होबथानो हानांगौ आरो ओ ओ ओजानि आरो ओजोंनि सुबुं माहारिफोराथ' बिराद मोजां आरो राय्लायनायाबो गोबां मोजां औ दा जोङो बेफोरखौ
औ दैफोरखौबो आरो जोबोद साफायै लाखियो माने जोबोर गोजों जायो होननाय खोनादों बेफोरबो थार ना नोंथां
नंगौ थारानो दाथ' नै दा जेनेबा दैज्लां बोथोर जादों नालाय दा अखा हादों अखा अखा हानायनि जाहोनाव एसे गाज्रि जाना दं दा मानो होनबा हाजो बायख्लानाय
औ हाजोनिफ्राय हाफोरा फैनाय औ
औ -औ बे बेनि जाहोनाव दैया एसे गाज्रि जानानै दं आरो नोंथां नङाबाथ' बिराद साफायानो नोंथां माने
ओम जोंनि -जोंनि एरियावदि दैया ओरै बारा मोजां थाया बेखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोनाबो माने जोंनिया गेसाव गोफोन गासैखौबो गारनाय होयो नङा होनबा नोंथां
औ -औ नंगौ नोंथां औ
माने जोंनिया ओरै भारा दैखौ औ मोजां लाखिनो नागिरा आरो जेरै दा सोरबा ओ अमा खानानैनो बेयावनो दो ओ खिनाय हासु नाय गासैबो जादों बेफोरबायसा नङा आरो ना
औ बेफोरबायदि नङा नोंथाङा औ -औ दाथ' गोबां बिदिनो जेनेबा लाइफआव जोंनि गावबागाव गावनि जिउआव दावबायनांगौ दावबायनाया जोबोर गोनांथि आरो माने गोबां ओ नों थाङाबो गोबां गियान मोनो निजेखौ एसे आरो दावगा होनो हाबायो आरो नोंथां नोंथां आंनि बादिब्ला नोंथाङा आं बाहायबा गोरोन्थि जादों नामा नोंथा आंनि बुंनाया
नङा जायाखै नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
औ नोंथां। नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय औ नोंथां।
औ समाबो जाबाय जोंना। नङा होमबा नोंथां? औ बेनिखायनो नोंथांनिफ्राय जा मोनथिओ- मोनथिबाय गोजोननाय थाबाय बेनिखायनो नोंथां दोननिसै नामा?
औ दे नोंथाङा दोनथ' जासि औ गोजोन्थों।